हेलौ
औ नोंथां
माब्रै दङ?
अ मोजाङैनो दं नोंथां
अ आं नोंजों नोंथांजों फोरबोफोरनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां सावरायजायो मोजाङैनो जागोन
अ नोंथां जे जोंहा बर'फोरनि फोरबोफोर बेनि सोमोन्दै सुंद'यै सानजों सावरायनायनि
सावरायजायो नोंथां दे।
अ फोरबोफोर होननानै बुङोब्ला जोङो सरासनस्रायै जोंनि बर'फोरनि फोरबो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो ओ बैसागु फोरबोखौ लानो हायो नोंथां।
औ मोजां बैसागुआनो मोजां बैसागु होनोब बाथ' जोङो गोदो औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां।
औ मा ओ बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदों नोंथाङा?
औ नोंथां
अ
दा बैसागु होननानै बुङोब्ला
औ
नोंथां दा बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुआ जाहैब्लाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे बिखानि आमाय थख्ल' होननानै जों बुंनांगोन नोंथां मानोना बैसागु फोरबोआसो जोंनि बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां जोबोद गिदिर मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै बुंनांगोन नोंथां।
नंगौ नोंथां बुंनांगोन। बैसागु होनोबा जेनेबा बैसागुआ ओ बैसागुआव होनोबा जोङो आबादजों सोमोन्दो गोनां जेरै जोंनि गोदो गोदाय आजै आजौमोना जे ओ बैसागुखौ माने ओ बांलाखौ हमनानै बांलानि बा ओ गिबि गिबि सान हिसाबै ओ गिबि सान बोसोर हिसाबै माने फालिबोयो बैसागुखौ ओ
नंगौ नोंथां बै बैसाग बैसागनि गिबि सान बेखौनो लानानैहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा ओ बोसोरनि जेनाखि साननाय दिन बेखौहाय लाबोदों बैसाग जोंहाय जागायनानैहाय बर'फोरा सानबोदों।
नंगौ नोंथां जेरै बैसागनि जे ओ अखा हानायजों जे मिथिंगायारि जे बिफां लाइफांफोरनि सोमखोर मिथिंगाजों बेसेदि समायना नुयो नङा
नंगौ नोंथां जोबोर समायना नुयो।
औ
दा बैसागुआवहाय बर' फोरा मा खालामो नो जे मिथिंगाया जे समायना महर नुदों बेजों लोगोसे ओ गावनि गोसोखौहाय हगारसारनानै बैसागु फोरबो फैयोब्ला बर'फोरा गावजों गावनो उन्दैया गिदिरखौ आरो गिदिरा उन्दैखौहाय जे मोनसे सनमान होलायनानै मा खालामो नो ओ मोनसे लेबेलसिम लाबोयो माने मोनसे थाखोसिम लाबोयो।
नंगौ नोंथां।
खौ अननाय आरो उन्दैया गिदिरखौहाय सनमान मान होनाय बेफोर माखासे नुथायाइखौबो जों नुनो मोनो नोंथां।
बे जोंनिथिंबो सोलियो बि बिराद मोजां जे अननाय होलायलायनाय जेरै जोङो बैसागुनि बैसागु होनोबा जों गिबि सानाव जेनेबा संक्रान्तियाव जे फुङाव जोङो मोसौ मैसोखौ बे गामिनि जाम्फैयाव ओ होलांनानै जे दुगैयो दोलोबहोयो। आरो जे माला गानहोयो आरो बिनि अखानायै जे जोंनि रायजो राजाफ्रा जे फुजा ओ होयो जे इसोरनि मुङै जे फैबाय थानाय जे जोंनि इयुना माने जोंनि ओ गामि समाज जोंनि ओ भबिसतआ माने मोजां जालाङो बेनि बागै जोंनि रायजो राजाफ्रा फुजा होनायजों लोगोसे बे उन्दैखौ ओ सनमान मान होनाय आरो गिदिरखौ सनमान होनाय बेखौ खालामो नोंथां जोंनिथिंबो।
नंगौ नोंथां बेजों लोगोसेनो मा खालामोनो। गाव गावनि जे आखाइजोंनो बानायनाय माखासे दामजुफोर जेरै खाम सिफुं बैफोर माखासे दामजुफोरखौ लानानै जेरै थरखा बैफोर माखासे दामजुफोरखौ लानानै मा खालामोनो गामियावहाय बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जालायनानै मा ओ गामियावहाय रंजायो न' न' बिदिनो हाबनानै रंजायो बै समावहाय बेदरनि आखायनि जोबनो गैयै जानाय लोंनाय बैफोर माखासे हुदाफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आथिखालावबो मैखोमै सोलिबो- सोलिबोगासिनो नोंथां।
नंगौ नोंथां बियो मोजां गोदोनिफ्रायनो जे आजै आजौ आबै आबौमोनफ्रा जोंखौ फोरोंबोखानाय जोंनि गामिथिंबो जोंनि गामिनि ओ गासै सोद्रोमाफ्रा ओंखारनानै गोसो होसार होसार रंजायो आरो गामियावैनो जे गोखा गोखै ओ बा मिथिंगायानि जे मोननाय मिथिंगानि बिखायाव जे मोननाय जेरै ओ माइसुन्द्रि ओ खेरादाफिनि गासै आरो गासै बेसेबांबा एक्स' एकथा ना बेसेबांबा जे जेसे हायैसे खांनानै माने गोखा गोखा गोखै बेदरजों जानाय जायो आरो जोंनि गामियाव नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनि गामियावबो बेबायदिनो बै समावहाय जे गामिनि माखासे ओ मानसिफ्रा भागरान लायो जे खामानि उमुख खामानिखौ उमुख मावनांगौ माने बै गोखा गोखै नागिरनाय
नागिरनाय सोरबा बेदर सिथारनायनो सोरबा संनायनो बेफोर माखासे बिथिं खामानिफोरखौहाय रानलायनानै गोखा गोखै जानाय बा फुंखा जानाय हाबाफारिखौहाय लानाय जायो। जोंनिथिंबो सोलियो नोंथां बिदिनो बाहागो रानलायलायनानै संनाय बिदिनो जे ज बैसागनि जे गिबि सानाव जे गोसो होसार होसार मोसानानै जे रंजानानै जे फैबाय थानाय जे आ ओ आ माइ आबादनि जे खामानि मावनांसिगौ बिनि थाखाय साखा फारा जानानै थाखायो नोंथां जोंनिथिंबो
नंगौ नोंथां बैसागनि गिबि गिबि जागायजेननायनिफ्राय स्नि सान
नि सान आरो सुब सखौ दान मोनसे गाहाम थायो नोंथां सानफ्रामबो जानाय लोंनाय बिदिनो एकदमबारे गावनि गोसोखौ हगारसारनानै
रंजानानै बैसागु बोथोरखौहाय बा बैसागु फोरबोखौहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
नंगौ नोंथां जे सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै मोसायो ज' ज'नो जेरै आ अनजालुुबा गावनि अन जालिनो गान खनो। नङा होनबा नोंथां? जेरै अनजालिया ओ मोननायजों औ खम जि गोसो होसार होसार रंजायो नोंथां ना बैसागुआ बिसेदि समायना।
खोब रंजाथाव खोब समायना ना।
दाना होन बै समावहाय गावनि अनजालिया जे गावनि अनजालुनो माखासे जि दानानै हरलायनाय औ बैफोर सावगारि
गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो सोलिनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ जे गावनि अनजालुनो जे आर'नाइ होनाय आरो अनजालि अनजालुआवबो ओ अनजालिनो अननाय जासिनाय बेसेदि समायना नङा होमबा? नोंथां बैसागु बोथेरा
ओमफ्राय खाजा जायनाखि बे बुंदों जे बर'फोरा बैसागुआनो जाहैबाय मा बर' फोरनि बिखानि आमाइ थुखल'
नंगौ नोंथां थारैनो बाथ्राया सैथोमार।
बै समावहाय जे बैसागु बोथोर फैयोब्ला जोंनि जे बर'फ फोरबोनाय रंजानायफोर जों बैसागु
फैसाखौ द मोना नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथाङा खोनादों?
खोनादों नोंथां?
खोन मोनदों नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों। थारैनो बैसागुआ जोंनि मोनसे एंगार हायै माने गोजो आजौ आजौ आबै आबौमोननानो जोंखौ फोरोंलांखानाय बिसिदि समायना मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय जोंनि बेखौ जों माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा
बावनाय नङा नोंथां आरो बे खौ जोङो जुगे जु गैयै फालिलांबाय थानांगोन आरो बे फोरबो खौहाय खुंलांबायथानांगौ
अ नोंगौ नोंथां फालियो आरो फालिगासिनो आनो दङ दासिमबो जोंनियावबो बिरादनो सेंग्रा सिख्लानि मोनसे सेंग्रा सिख्लानि खाम जथा लानानै मोसानाय एस्रा ग्रुप आरो जे बोराय बोराइ बेन्थ' जेनेबा बिसोरनि मोनसे ग्रुप आर जे हाबा जाहांनाय एसे सिख्लाहां जोंना हौवा हिनजाव बिसोरनि मोनसेनि ग्रुप बेसेदि समायना ना गोजा ओ गोजा ओ
नंगौ नोंथां
औ जोमग्रा गोजा गस्ला गोजा आरो ओ खोमायाव जे दावा बिबारनि ओ ओ खेरा नङा सालथे आबाहा ओ नोंथां बेसेदि गोजोननाय
थारैनो नोंथां थारैनो खोब मुजिथाव ना